औ खोनाबाय नोंथां।
अ खोनादों दे नोथां
अ मा खालामदो ओरैनो नोंथांङा दा?
अ आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथांङालाय?
आंबो ओरैनो जिरायना दंथ'यो दे। ओमफ्राय नोंथां ओ खबरफोरा बोरै?
खबरफोरा मोजाङैनो दंथ'यो दे नोंथां नोंथांनियालाय?
आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो। उम नोंथां होमबा दा। जोङो बिबारनि बागै सावरायनो लानोसै नामा?
अ लाजागोन दे नोंथां।
ओरैनो बिथाङा नोंथाङा बेसे आरो खैथासो रोखोमनि जेनेबा बिबारफोर नुनो मोनखो दिनैसिम?
खैथासो रोखोमनि होनोबाथ' गोबां रोखोमनि बिबार नुनो मोनदों। खिन्थु नामफोरखौ मिथिजोबा आरो ना?
मोननैसो मोनथिनाय नामखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ। जबा बिबार जबा बिबारनि नामखौ मिथिगौ।
औ।
आरो गेन्दे गेन्देफुल बिबार।
औ।
ओ गुफुर गुफुरखौ जोंनिखिजाय कार्टनटा फुल होनो आरो ना बिबारखो गुरु गुफुर गुफुर जि दं मोनसे।
औ ओरैनो बिथांनि न'आव बेसे सो रोखोमनि बिबारफोर दं।
जोंहानि न'आवथ' मोननै रोखोमनिल' बिबार दं। ओरैनो ओमफ्राय गामि गामिफोराव खाथि खाला नुनो मोनो।
ओ। नोंथांङा बिबारखौ नायनानै मोजां मोननो ना गोसोआव।
बिबारखौथ' नायनानै गोसोआव जोबोद मोजां मोनो गासैबो मोजां मोनखायो आरो बिबार होननाय। जिनिसखौ।
औ। बुंनो थाङोब्लाथ' बिबारा ओ जायगायाव गायनाय जायोब्ला समाय होयोबो ना। जायगाखौ।
औ औ नोंथां।
दाथ' आङो ओ।
अ
दे होनलाय बिथां नोंथां।
औ नोंथांमोननि न'खराव मा बेसेबां रोखोमनि जेनेबा बिबारफोर दं?
ओ आंनि न'आव बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि आङो बिबारफोरखौ मोजां मोननानै गायनाय जायो जेरै गेन्दिफुल नयनतरा होननाय दङ मोनसे जि बिबारखौ जोङो ओ देहानि थाखाय मोजां आरो मुलि हिसाबै जोङो बाहायनायबो जायो बेखौ मुलि हिसा हिसाबै बाहायनाया ओ ओ गोबां मानसियानो प्रेसारनि थाखाय मोजां होननाय जायो। यो देनानै लोङो होनो आरो इखौ दै लगायनानै आरो जेरै जबा बिबार।
औ
आरो गलाब बिबार आरो गोबां बिबार दं आं नामखौ। मख'नो हानाय माने गोसोआव फैयाखै दा।
औ गोसोआव फैयो
एम ओरैनो नोंथाङो मा मा। ओ समफोराव जेनेबा बिबारफोरखौ बांसिन बाहायनायफोर जायो नामा मा नुनो मोनो? नो
बांसिन बाहायनाय बुङोबाथ' आं ओरैनो मन्दिरफोराव जेनेबा फुजा होबा। नाथाय बिदि बांसिन बाहायनाय मोनो
ओ ओ औ
फुजाफोर होनो लांबाथाय आरो न'खरफोराव फुजा होबाथाय बांसिन बाहायनाय मोनो।
ओरैनो नोंथाङा बिबारफोरखौ बोरै गायो एबा बोरै। बिबारफोरा जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागौमोन नामा बिथां
बिबारफोरा बोरै जायो नबाथ' बिबार लानानै बिबारसो नालाय बेयो
औ ओरैनो माबायदि रोखोमै गायोब्ला बिबारा बुरजायै जायो बारो माबाफोर दं नामा बेफोराव बुरजाफोर बारनो बारहोनो हानायनि
बुरजा बार होनो हानायनिथ' आं दा जेबो। हमना मोनाखै माने मिथिनानै मोनाखै माने मोजाङै बिबारफोरखौ बिबारनि बिफांफोरखौ गायनानै मोजाङै जोथोन लाबानो। मोजाङै बारो इदि होननानै आं सानो आरोना नों
औ औ औ औ उम
नोंथां नोंथांनिया मायबाफोर रोंगौथि दं नामा जेनेबा बिबारा बोरै बुरजा बारो बि बिदि
ओरैनोथ' माखासे दानि जुगावथ' आरो माखासे हासारफोर बायदि होनानैबो ओ‌ बिबारफोरखौ बारा जाहोनो हानायखौ आङो खोनादों। आंथ' दिनैसिम इफोरखौ होफेराखै ओरैनो न'नि ओ गोबोरजों माबानि हासारखौ होनानैनो मो मोजाङै बिबारखौ जोथोन लानो हादों आङो।
औ औ
म ओरैनो बिबारफोराथ' ओ फोनायबो बेगर फोनानैबो। जायो आरो दानाय हानानै खलम होनानैबो बिबार। फोरा जायो। नोंथाङा माबाफोर ओ सोंनो सानदोंमोन नामा?
माने मा सोंगोन माने गोसोआव जाखांफैयाखै।
औ -औ-।
ओं नोंथाङानो एसे सोंजागोन नामा नोंथांनियाव सोंथि फोर दङबा।
आं थ' सोंथि आंनावबो दा गोसोआव फैयाखै आं ओरैनो एसे ओ फोरमायना होनो जि बोरैहै मा मायाव बाहायनाय जायो। ओरैनोथ' बिबारफोरा ओ गिदिर गेदेर मिटिंफोर जायोब्ला बेफोराव मान हिसाबै होनो थाखाय दा थ' बुके बिबारखौ ज'मा लानानै होनाय जायो। बिथां ओ जेनेबा मिथिं गिदिरफोर जायोबा मानगोनांफोरनो।
औ
औ आरो हाबा हुखाफोरावबो जों नुनो मोनो बिबारखौ माला सुनानै ओ माला खालामनानै हाबाफोराव हौवा ओ हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानखौ गान होलायनाय
औ
बिबारखौथ' गोबाङानो ओ साजायनोबो माबायो आरो बिबारखौ बुंनो थाङोब्लाथ' ओ थैनायावबो बाउनायाव होनाय जायो।
औ औ
आरो दाथ' बिबारफोरखौबो गोबां ओ जेरै मोदोमफ्रु एसेनफोर खालामनायावबो बाहायनाय जायो बिबारखौ केमिकेलनि थ्रुयै
औ
उम एसेखिन्द'खौ आङो माने गोसोआव लाबोनो हादों दा ओरैनो नोंथांङा माबाफोर सोंथिफोर सोंगौमोन नामा?
सोंथि सोंनो गोसोआव फैयाखै मा सोंगोन जादों।
औ औ
नोंथाङा मायबाफोर सोंबावनो नामा?
औ ओरैनो बिबारा बिबारनि गाबफोरा बांसिन मा गाबखौ उम नुनो मोननाय जायोबा? नोंथां
बांसिनथ' गुफुर नुयो गोरजा नुयो
ओ
आरो गलाबखौबो नुयो।
औ औ ओम
गोमो नुयो गेन्दे फुलाथ' गोमो थायो नालाय
ओं ओं ओं ओ ओरैनो बिबारफोरा मुलि हिसाबै बाहायनाय जायो नामा नोंथां?
बिबारखौथ' आङो मुलि हिसाबै बाहायनाय खोनाफेराखै नोंथां।
औ औ औ
जानो हागौ मा मायबाफोर मुलियाव मुलियाव बाहायजानाय बिबारफोरबो दं जानो हागौ। आं मिथिस्लाबाखै
औ औ
मिथिगौ नामा?
उम माहोनदो बिथां खोनास्लाबासै आं?
औ मुलि हिसाबै बाहायनाय नोंथाङा मिथिदों नामा खोनाफैदों नामा आंथ' आंथ' इदि मिथिना मोनफेराखै।
खोनानायावथ' ओ गासिबो बिबारखौ नङा ओरैनो मोनफा मोननै बिबारखौ खोनानाय जादों प्रेसार आरो। दानाथ' आरो प्रेसार सुगारा जोबोद गोरलैयैनो जायो मानसिफोरनाव अ बेफोराव बाहायन ओं बायनायखौ खोनादों आरो बे बिबारजों। जि बिबारखौ जों खालामनाय जायो बे बिबारखौ बाहायनायजों माने प्रेसार आरो सुगाराबो मोजां मोनदों। प्रेसार सुगार जानाय सुबुंफोराबो मोजां मोनदों होनना खोनाफिनदोंबो आङो
औ औ
ह बेयो दा ओ दा बायदि दैज्लां समाव ओरैनो बांसिन बिबारा मायो ओ बारायनाय जायोबा बिथां।
बांसिनल' आङो। ओ जोंनाव दा कार्टन बा फुलखौनो माने। दैज्लङआवबो मोनो मेसेंावबो मोनो माने मोनबाय थायो आरोना।
औ औ औ
ओरै माहाय मोने आंनि मिथिनायाव बे कार्टन दा बिबारखौनो आं मिथियो
औऔऔ
जबा बिबारफोरखौबो नुनो मोनो।
ओरैनो जबा बिबारा बेसेसो रोखोमनि नुनो मोनखो दिनैसिम बिथाङा?
जबा बिबारखौ आङो मोननै रोखोमनि नुदों नोंथां।
औ मा मा गाबनि होनजायो?
गलाब गलाब टाइपनिबो मोनसे नुनो मोन्दों ओमफ्राय मोनसेयाथ' आरो गोरजा गोरजायाथ' गासिनबो था बाहाया
अ नोंथां समाबो जाबायमोन दो दोनथ'नाय दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांजों रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
आंबो नोंथांनिफ्राय बिबारनि बागै मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ दे होमबाओ
अ दे नोंथां।